फोरोंदाम
अमा खालामदों नोंथां।
दङ बिदिनो नोंथांनि जिरायलाबायनानै नो ओरैनो।
ओंखाम जाखांबायबा नोंथां।
ओंखामाथ' जानाया जाखांबायानो नोंथां। औ ओमफ्राय नोंथांमोनालाय।
आंबो ओरैनोसो दं नोंथांनि जाखांबायमोन जानायालाय।
अ मा ओंख्रि जाखो बिदिब्ला नोंथां।
जोंहा सबायाइजों दाउजोंसो नोथां।
गोथाव आनो माथो नोंथां।
गोथावआलाय गोथावमोन नोंथां नोंथाङालाय नोंथां मा ओंख्रि जानायमोन।
जोंना ओंख्रिया खुमब्राजों नासोमोन नोंथां।
अ गोथावनो माथो नोंथां नाबो।
गोथावनो होनांसिगोन नोंथां औ मा खालामगासिनो नोंथाङालाय दालाय।
गरमानो माथो बाराथार सान्दुं दुंदोंना बोथोरा दंफां सायावसो। जिरायनानै नि दाथ'।
अ ओमफ्राय बोरै बोथोरफोरा नोंसिनिथिं बिदिनो गरमानो।
बोथोरा गरमानो नोंथां।
अ उम बिदिनो जोंथिंबो बोथोरा गरमानो। दानि गैया दासान्दि बिराद गरम जानानै दं आरो।
नोंथाङा फ्रिबा। दसे सम होनो हागोन ना नोंथाङा आंनो।
औ होनो हागोन नोंथां।
आं बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां जोंना बे आइ। आइदायानो जाहैबाय बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां।
अ जायो नोंथां।
दे बिदिबा एसे फोरमायदो होनना फोरमायना होदो नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां। जोंहाथ' जों बयबो मिथिखागौ मा होनो। जोंनि बर' हारिनि एबा बर' माहारिनि जोंहा माखासे मा जानाय लोंनाय दङ आरोना जायखौ जों बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बुङो आरो बेफोरखौहाय माने बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनि दिननिफ्रायनो एबा राज्यो जाजेननाय समनिफ्रायनो बर'आ जाबोदोंमोन आरो दासिमबो एबा आथिखाल मुगासिमबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जों गिबियाव बुंनो हायो मा अनला दाउ सबाय दाउ अमा बेदरजों हाय नारजि एम्बु बेदरजों निरसिं आरो जोंहा मा? एन्जर बेदरजों अन्थाइ बाजाब। बैफोरखौ जों बुंनो हायो आरो बैफोरखौहाय माने बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो आथिखाल मुगासिम जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो दासिमबो बर' सुबुङा जागासिनो आरो आरो जोंहा मा फोर बेनि अनगायैबो जोंहा मैद्रु हारिनि ओंख्रि जेरै बर'फोरनि माखासे हारिमुवारि ओंख्रि होनोब्ला जोंहा मा? लाफा, लाइ
औ
बेसर बैफोरो माने गासिबो मा बर'फोरनि माखासे गोदोनि राज्यो जाजेन जाबो जेननायनिफ्रायनो माने जाजेननाय ओंख्रि आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मा बर'फोरा गोदोनि समावहाय दैमानिफ्राय मा होनो जोंहा साम'फोरखौहाय खननानै लाबोनानै बिसोरो मा? न'आवहाय जाफैयोमोन आरो मानो होनोब्ला गोदोनि समावहाय बर'फ्रा मैहुर खालामोमोन बांसिनानो नाथाय आथि आथिखाल मुगायाव जों बैफोरबायदिखौ नुनो मोनलिया आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि समाव सबायजों साम' ओंख्रि जायोमोन नाथाय बै ओंख्रि खौबो आथिखाल मुगासिम जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो जोंहा मा? बर'फ्रा बर'नि गाहाय बेदरफोरनि बेर बे बेदरफोरनि बेलायाव जोंहा मा? बर'फोरनि गाहाय होननानै बुङोब्ला जों अमा बेदरखौ मिथिनो मोनो आरो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां अमा बेदर जाग्रा हारिमोन आरो नाथाय आथिखाल मुगासिमबो माने बर'फ्रा अमा बेदरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो बैफोरो माने बर'नि माखासे गाहाय ओंख्रि आरो आरो बैफोरखौ जोंहा मा बर'फोराहाय माने बर'फ्रा माने संनानै जानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो आरो जोंहा मा बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा लोंनायनि बेलायावबो जों बुंनो हायो। मा होनो जेरै जोंहा मा बर'फोरा मा होनो गाव गावनो न'फोरावहाय माखासे जुमाय बायदिफोरखौ संनानै लोंनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै जों बर'फोरनि लोंनायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा मा न' मा होनो माइरं फ्राय बानायनाय जेरै माथानि माथानि आरो माइब्रानि बेबायदिनो गोरान गिसि बायदि माने
जुमाय फोरबो दंमोन आरो। बेफोरखौ माने बर'फोरा माने न'आवनो बानायोमोन आरो गोदोनि समावहाय। गोदोनि समाव माने गोबां बानायोमोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा गोबां खम जाबाय आरो आरो जोंहा बर'नि बेलायाव बुङोब्ला जानाय लोंनाय बब्ला जोंहा नाफामाबो मोनसे बर'नि गाहाय बाथोन आरो बियो जों नाफामखौ बर'फोरा मा दैमायावहाय ना हमहैनानै बिसोरो दैमानिफ्राय लाबोनानै बैफोर नाफोरखौहाय मा साय मोजाङै सायनानै फोरान फोराननानै दोनो आरो बिसोरो मा फोरानखांनायनि उनावहाय मा थौसियाव एबा मा होनो उवालाव नाफाम ना ना गोरानखौ देयो आरो बिसोरो ओमफ्राय देखांनायनि उनावहाय बैफोरजोंहाय माखासे जेरै बुंनो थाङोबा खुमब्राफोरखौबो देफानाय जायो हानानै आरो बिनिफ्राय जुदालि गांखंफोरखौबो देनाय जायो आरो मोजां देनानै बिसोर सोरोमा बैफोरखौ गेब्लेयोब्ला हासुङाव सोनानै माने मा थेनानै बार हाब बैबायदि माथेनानै गोबाव समसिम दोननाय दोनोमोन आरो। माखासे गोबां सम दोनखांनायनि उनावहाय बिसोरो बर' फ्रामा बैफोरखौहाय माने औवा हासुंनिफ्राय बर'नो आरो नाफाम महरै आरो बैफोर बै बर'न जानाय माखासे नानि गुन्द्राफोर जायफोर देनानैसो जानाय बैफोरखौनो बिसोरो मा बर'फोरा नाफाम महरै एबा बाथोन महरै एवनानै जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो जोंहा जेरै सबायजों साम' बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा सबाइखौ बि बिसोरो मा दैमानिफ्राय खननानै लाबोनानै बिसोरो खिथु ए गारनानै आरो मोखांखौ गारनानै गोबाव सम सोमहाबना दोननानै सोमाबखांनायनि उनाव बिसोरो मोजाङै देबसिफोरावहाय सुनानै लायो आरो सुखांनायनि उनाव बिसोरो संनोसै समावहाय थावाव एवना एवो आरो एवनानै दोननानै बिसोरो जेरै सबायजों सङोब्ला सबायफोरखौहाय रुनानै लागोरखायो आरो रुखांनायनि उनावहाय सबायाव लुनानै होनानै आरो बैफोरखौहाय संख्रि बानलु
मोजां होनानै आरो मोजां गोदौ होनानै जोंहा सबाय समाव साम' ओंख्रिखौहाय संनाय जायो आरो नोंथाङाबो बर' फोरनि जानाय लोंनायनि सायाव माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथा?
हागोन नोंथां जोंहा बर'नि
औ
दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै नोंथाङानो गोबां बुंलांबाय आं फंनैसो बुंनोसै आं अनला ओंख्रि सं संनायनि बेलायावनो बुंनोसै अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो होनोब्ला जोंहा माइरंजों संनाय जायो माइरंखौ गिबियाव जोंहा सुनानै लाग्रोनाय जायो। सुनानै दसे सम खेरखायाव बेखौ दै सर' होनाय जायो जेब्ला दै सर' बेखौ जोंहा उवाल उवालाव देनानै जोंहा बेखौ दोहो दोहो मोजाङै देनानै बेखौ मोनसे जायखिजाया मोनसे आइजेंआव दोन्थ'नाय जायो
औ औ
जोंहा बेखौ संनो थाखाय अरदाबाव अर जरायो। जरायनानै जोंहा साराय जानसिगोन साराय जाननानै सारायखौ सारायाव दै होसिगोन सारायखौ ग्लब ग्लब दैखौ ग्लब ग्लब गोदौहो जेब्ला गोदौगोन अब्ला जोंहा अनलाखौ होनाय जायो।
औ औ
बे अनलाखौ होनानै जोंहा खारैखौबो होनाय जायो बेनि उनाव जोंहा खारैखौबो गोदौ ग्लब ग्लब गोदौबा होखाासिगोन बेनि उनाव बेदरफोर होयोबा बेर सिगांनो थावजों एवथ्रुमना लाग्रो होखानाय जायो बे एरथुमना दोननाय बेदरफोरखौ होफानो हायो
औ
बेफोरबायदिनो जोंहा अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो नोंथाङा दह बुंलांदों जे
औ
जोंहा नाफाम
औ
नाफामखौ बोरै बानाय होमबानो जों गिबियावनो जोंहा नाफामखौ बानायनोबा ना नांगौ जायो ना जोंहा बबेबा बिलो ए बा हाखरफोरनिफ्राय हमनानैबा साननानै लाबोयो बेखौ जोंहा फोरानग्रो नोंगौ नों दंनो बुंनाय बायदिनो दं जोंहा सान्दुङाव फोरान गोदायखौ माखासे सानहालागै बिनि उनाव बेखौ फोरानखांनानै जोंहा उवालाव देनाय जायो औवा नों बुंनाय बायदिनो दहाय जोंहा बेखौ खुमब्रा बा थास' गोसोमबा दुदालि थास' बेफोरबायदि होनानै देनाय जायो बेखौ जोंहा औवा देखांनानै मोजां देखांनानै जोंहा बेखौ औवा हासुङाव जोंहा थालिर बिलाइजों खाथेनानै दोननाय जायो इसिं खनाफोराव दोननाय जायो बिदिनो नै दान बा थाम दानस गो थानानै जोंहा बे नाफामखौ जानाय जायो आरो
रौ
जोंहा नाफामखौ बिदिनो बि
औ
फुदुंनाय बेबायदिनो गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो जोंहा सोलिबोबाय थानाय बा जाबोबाय थानाय मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बुंजायो आरो बेफोरबायदि बिदिनो जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरो होनोब्ला बेफोरनो अनला अनदला दाउ ओमफ्राय नारजि अमा बेफोरो जि आइथेग मोननाय ओंख्रि नाफाम बेफोरो बिदिब्ला नोंथां जे समाबो जाहां जाबाय जासिगोन नामा नोंथां
औ नोंथांजों रायज्लायनानै आं माने जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथाङालाय माबायदि मोनदों नोंथां
नोंथांजों रायज्लाय सावरायनानै आंबो गोजोननाय मोनदों नोंथां नोंथाङा जि जा
समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै
औ नोंथां दे